ना हेलौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ दासो खोनादों नोंथां।
औ नोंथां गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
अ' नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां जोङो दा ओरैनो बिफां लाइफां गायनाय बेफोरनि बागै सावरायनोसै नामा? औ गिबियाव नोंथाङा जा-जागायग्रोदो अब्ला ना।
औ जेनाबा आ बिफां लाइफां गायनाय होननानै बुङोब्ला जे आबहावाखौ सरैखा खालामनाय जे आथिखालाव जे जोङो नुनो मोनो जे ओ गोबां सुबुं माहारि बांनायनि जाउनाव ओ जे जोंनाहाय फ्राय आबहावाया ओ गाद जि जालांनो हमबाय मानो होननानै बुङोब्ला गोबां सुबुं माहारि बांनायनि जाउनावनो जे जोंनि गोबां ओ नांगौ मुवा बेसाद फोरा बांनानै फैयो। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि ओ फ्राय जेनाखि ओ थाग्रा खुलि बेबो खम जानानै फैबाय जायनि जाउनाव सुबुं माहारिया गोबां हाग्रा बंग्रा बेफोरखौ ओ दानफायनानै ओ बैफोराव न' लुनानै थानानै हाग्रा ओ हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनो लाबाय ओ दा बेबायदि थासारियाव जोंनि आबहावाया लासै लासैब्लाबो गोबां खहा जाबोनो हमगासिनो दङ। ओ दा जोंनाहाय बेनि बेनि अनगायैबो गोबांथार ओ जेरै ओ आबहावाखौ खहा खालामग्रा ओ दारिमिनारि फसंनाय सुबुंफोरनि आरो बेजों लोगोस सेनो ओ गोबां गारि मथर सालायनाय बैफोरनिफ्राय ओ गनाय उखन्दै जेरै साल्फार डाइ अक्साइड कार्बन मन' अक्साइड कार्बन डाइ अक्साइडफोरा ओ जोंनि बारहावाखौ गोबाङैनो ओ गाज्रि खालामगासिनो दङ। दा बैफोरो जाहैबाय ओ जोंनि बिफां लाइफां खम जानाय नि जाहोनावनो जायो बैफोर बार गेब्लेंनायफ्राबो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि ओ ओ जेनाखि बिफां लाइफांफोरा ओ जोङोहाय अक्सिजेनखौ होयो आरो बिसोरो कार्बन डाइ अक्साइदखौ बोनानै लायो। जायनि जाहोनाव आबहावायाव कार्बन डाइ अक्साइडनि ओ दिदोमसिया मोजाङै थायोमोन नाथाय आथिखालाव ओव अक्सिजेननि बिबाङा खमायलांनायनि जाहोनानो जाहैबाय बिफां लाइफांनि खम जानाय जायनि जाहोनाव बिफां लाइफां खम जानायनि थाखायनो कार्बनडाइ अक्साइडआ बांबाय आरो अक्सिजेना खम जालांनो हमबाय दा बेबायदि मोनसे थासारियाव जे जोंनि ओ जिउआवहाय मोनसे ए आबहावानि सरैखाथि ए बेनि सानखांथिया बयनावबो फैनांसिगौ आरो दा जोङो जेनाखि बे सानखांथिखौ लानानैनो जोङो बिफां लाइफांखौ गायनाया गोनांथार ओ जेरै बिफाङाथ' बायदि रोखोम रोखोमनि बिफां लाइफां दङ जेरैहाय ओ फिथाइ जाग्रा बिफांफोर बिबार बारग्रा बिबारनि बिफां लाइफांफोर आरो बेजों लोगोसेनो ओ बन बन महरै बाहायजानाय बिफांफोर आरो बे जों लोगोसे गोबां मुवा बेसाद बानायनायाव बाहायजानाय बिफांफोर गांसे हारिनि लाइफांफोर गोबां बिफां लाइफांफोर दङ दा बेफोरो जोङो बिफां लाइफांफोरखौ संरैखा खालामनाया जोंनि गो गोनांथार बिफा बिबान दा जोङो बै बिफां लाइफां गायनायनि थाखायनो जोङोहाय मुलुगनाङैनो बास जुनखौ जे मुलुगनां आबहावा सान महरै जोङो बिफां लाइफां गायनाय जायो। दा बेबायदिनो ओ जोंनि ओ जोंबो जेन जोंनि फरायसालियाव दाखालिसो बा जुनावहाय गोबां बिफां लाइफां गायदोंमोन दा बैफोर बिफां लाइफांनि बे मादावहाय जोङो गुबैयै नेम बिफां खान्थाल बिफां थाइजौ बिफां आं बेफोरबायदि बिफांफोरखौबो जोङो जोंनि फरायसालिनि सोरगिदिं गायनाय जादोंमोन। ओ बैफोर बिफांफोरनिफ्राय जोङो गायोब्ला जोङो बैफोर बिफांनिफ्राय जोङो सायाबो मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ बायदि फिथाइफोरखौबो मोनजायो जेरै थाइजौ बिफांनिफ्राय जोङो थाइजौ फिथाइखौबो मोनजाबाय आरो बेनिफ्राय जों सायाबो मोनबाय अक्सिजेनबो मोनबाय ओ आरो बेजों लोगोसेनो ओ जोंनि आबहावायावबो जेनाखि बारहावा बिनि थासारिया मोजां जानानै फैबाय दा जोंहा हाय बिफां गायनायाव जोंहा ओ जेबो खहा गैया जोंहा गोबां मुलाम्फासो जायो दा बिफां ओ जोङो फांसे दानफायोब्ला जोङो बिफां बस्था गायनाया मोजां मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि जायगायाव बिफां लाइफां गोबां थायोब्लासो जोंनि आबहावाया ओ मोजाङै थागोन दा बेखौ ओ मिथिहोनो थाखाय दा जोंनि ओ सोलोंथाइनि बिथिङावबो
फोर साननानै बेखौ फराफारियाव सोसनगासिनोबा बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ दा जोङो बुंनो थाङोबा जोङो नुनो मोनदोंदि आसाम सरखारनि बिथोन बायदियै जे गोबां आइजोफोरानो सेल्फ हेल्प ग्रुपआवहाय बिफां लाइफां हरनानै गायहोनाय बेफोरबायदि जोङो थासारिखौ नुगासिनो दङ दा जोङो बै बेफोरबायदि हाबाखौ गमामायैनो मावलांबाय थायोब्ला जोंनि बे आबहावा खुंंने जानाय बेयो खम जालांनो हा हागौ दा जोङो बेनि अनगायैबो जोङो ओ बिफां लाइफां गायनाय जेरैहाय जोङो ओ निम बि बिफां बेफोरबायदि मुलि आरिनि बिफांफोरखौ जोङो गायोब्ला जोङो बैफोरनिफ्राय ओ जे निम बिलाइफोरखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो। जेरैहाय ओइ स्थर सिला जायोब्ला बिखौ ओ फुदुंनानैहाय ओ दुगैनाय बा दा बेफोरबायदि खामानियाव बाहायो आरो बेजों लोगोसेनो गोबां मुलि हारिनि बिफांफोर दं बिफां लाइफांफोर दं। ओ बेजों लोगोसे थुलुसि दङ ओ बेजो सालखुंग्रि बेफोरो जाबाय जाय फ्रा हारिनि लाइफां। बैफोरबायदि लाइफांफोरखौबो जोङो संरैखा खालामनांगौ ओ मानोना बेबो बेफ फोरबो मोनफा मोनफा आबहावानि ओ मोनसे गोनांथार थादेरसा बा बेफ खौ जोंनो नांगौ ओ दा बैफोरबायदि ओ बिफां लाइफां दा गायनाय जोङो बेखौहाय जोङो सोलिहोबाय थानांगौ जोंनि ओनसोलाव। दा बेबायदिनो जोङो ओ बिफां लाइफां गायनाय खामानिखौ मावनो हायो आरो जोंनि आबहावाखौ संरैखा खालामनो हायो आरो नोंथां। ओ दा आङो बे समावहाय ओ नोंथांवावबो जेनाखि बिफां लाइफां गायनाय बा आबहावा संरैखालि संरै खानि सोमोन्दै नोंथाङा मा मिथियो ओ बेफोरनि बागै बुंलांदों नोंथां?
औ नोंथां ओ नोंथाङा जि बुंलांबाय आबहावा संरैखा आरो बिफां लाइफां गायनायनि बागै जोबोद मोजाङैनो बुंलांदों। आंबो ओरैनो बिफां लाइफांखौ मानो गायनांगौ आरो बिफां लाइफाङा दिनैजिनि दिनाव ओ माबोरै ओम खमायलांनो हमदों बेफोरनि बागै फंनैसो बुंलांसै नोंथां। ओ जोंनाथ' उम बिफां लाइफांखौ मानो नांगौ होनब्ला गासिबो मिथिखागौ बिफां लाइफां ओ थायोब्लासो गासै बुहुमनि जिब जुनारानो थांनानै थागोन होननानै ओ बेफोरो मोनसे सेनि गेजे ओ मोनसेया मोनसेजों सोनारलायनानै ओ थानाय मोनसे उम जिबि गोनां आरो। ओ बेखायनो जोङो ओम बिफां लाइफांखौ जेब्लायबो जोथोनै लाखिनांगौ। जेब्लायबो बिफां लाइफां गायनांगौआ ओ बिफां लाइफांनिफ्रायसो जोङो अक्सिजेन गेस मोनो जायनि गेजेरजों जों ओ जिबियारि जिबफोरा ओ हां लानानै थांनानै थायो आरो बिफां लाइफाङाबो जोंनिफ्राय मोननाय जि कार्बन डाइ अक्साइड बेजों ओ हां लानानै थांनानै थायो ओम बेफोरो गासिबो ओम जि आबहावानि मोनफा मोनफा गावजों गाव सोनारलायनाय आरो। ओ बेखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ ओ हेफाजाब होनांगौ। नाथाय दिनैनि दिनाव जों मा नुनो मोन्दों जे जोंनि जि समाज बा जोंनि ओम ओनसोल बा जोंनि गासै रायजो फोराव मा नुदों बिफां लाइफांखौ दिनैनि दिनाव फोजोबस्रांनाय बा बिफां लाइफांखौ दान फायनायखौ जों बांसिनै नुनो मोन्दों आरो ओ बिफां लाइफां दानफायनाय होनोब मा होनो जि जोंनि समाजनि जि सुबुंफोर ओ बेफोरो मा खालामो गावनि मुलाम्फानि थाखाय माखासे बिफांफोरखौ नाङा फाङा दानफायनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै जों बुंनो हायो मोनसे उम आबाद मावग्रा फोथार बानायनो थाखाय ओ अरनबारिनि माखासे बिफांफोरखौ दानफायनानै बेयाव आबाद मावनाय आरो गावनि मुलाम्फानि थाखाय बेफार फालांगि खालामनो थाखाय ओ नाङा फाङा हाग्रानि बिफांफोरखौ दानफायनाय बैफोरनि खार'नाव जोंहा दिनै ओ बुहुमनिफ्राय ओ गोबां बिफांफोरानो गोमालांबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। आरो मोनसे गिदिर जाहोनानो जाबावबाय बिफां लाइफां दान ओ गोमालांनायनि बेनो जाहैबाय दारिमिनसालि फसंनाय दारिमिनसालिखौ दानि उम ओ माबायाव जुगाव मायाव फा ओ लुनाय जायोनो हाग्राबा रि ओनसोलावसो लुनाय जायो बा अरनबारियावसो लुनाय जायो। ओ जाय जायगायाव बिफां लाइफां दङ बै जायगाखौसो ओ साफा खालामनानै लुनाय जायो। ओम बेफोरखौ जोङो होबथानो नांगोन मानोना जों ओ बेफोर ओ खार ओ जि दारिमिनसालि बेफोरखौथ' लांदां जायगायावबो लूनो हायो। ओ मोनसे ओ उदां जायगायाव बिफां लाइफां दानफायनायनि सोलायै उदां जायगायाव गायोब्ला गायसनोब्ला ओ मोजां जायो। ओम जि दारिमिनसालि बेखौ गायसननायनि उम ओ जि जाहोनाव जोंहा जिबायदि बिफां लस जायो ओउम बियो माने ओ बुंस' हाया आरो मानोना ओम जि मोनसे दारिमिनसालि गायसननायाव जोंनो गोबां हा नांगौ जायो। बै हायाव जिबायायदि बिफांफोर दङ बेखौ गासै खौबो दानफायजोबनायनि उनावसो बेयाव दारिमिनसालिखौ लुनाय जायो। जेराव जोंहा गोबां बिबांनि बिफां लाइफांफोरा ओम ओ जि लस जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ बेखायनो जोङो बुंनांगोन जे दारिमिनसालि गायसनोबा जोंहा बिफां लाइफां हम्बा अरनबारि ओनसोलाव गायस'ना लासिनो लांदां जायगायाव गायस'नो। ओ आरो दंबायो जोंहा जि बिफां लाइफां ओ गोमालांनायनि माखासे जाहोनफोर दङ जेरै जोङो बुंनो हायो ओ माखासे ओ बिल्डिंफोर बायदिसिना न'फोर लुनायाव जों ओ माखासे रोखोमनि बिबां माखासे रोखोमनि बिफां लाइफां नांगौ जायो। बै बिफां लाइफां ओ खौ बै बिल्डिं लुनायाव बा न' लुनायाव बाहायनाय जायो। जायनि जाहोनाव जोंहा बिफां लाइफांखौ दानफायनानै बेफोराव बाहायनायाव जोंहा गोबां बिफांफोरानो दिनैनि दिनाव गोमालांबाय दं आरो। ओ आरो बुंबावनो हायो जोङो जि जि जोंनिनो उम सरासनस्रा ओ सुबुंफोरा जि देक्स बेन्स बायदिसिना ओम दंफांजों बानायो बैफोरखौ उम दंफांजों बानायनायनि सोलायै गुबुन गुओ मुवा बेसादजों बानायोब्ला जों जोंहा एसेबाबो बिफां लाइफांफोरा रैखाथि मोननो हागोन आरो नोंथां। ओम जेनेब्ला जों बुंनो हायो से जेनेबा एलुमिनियाम ओ ल' राबार बायदिनि जोङो बानायनो हायो आरो ओ बिदिनो बिफां लाइफां ओ गायनाय बेखौ जोङो बिफां लाइफांखौथ' गासै सुबुं फोरानो गायो नाथाय बेखौ जिबायदि जोथोन लानांगौ बेखौ जोङो ओ जोथोन लाया आरो नोंथां जेरै बायदि गायनानै दोनो जाउनाव जोंहा बिफाङा गायखांनायनि उनाव बियो थांनानै थाया आरो ओ बिदिब्लाथाय जोंहा मा बुङो जे बिफां गायनायनि जेबो ओ मुलाम्फायानो गैया आरो नोंथां गायैआानो साबसिनसै ओ बिदि जायो आरो नोंथां जोथोन लानो हाब्लासो बिफांखौ गायनांगौ आरो ओ बिदिनो ओ जोङो जि बिफां लाइफां बा आबहावानि सायाव सावरायनाय ओम बियो बेखिनियावनो जाथ'सिगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां बिदिब्लालाय दोन्थ'नोसै ना नोंथां?
औ नोंथां दे अब्ला